हेलौ
औ बिथां खोनादोंं नामा? अ नोंथाङा दा माबाा हाबाफारिबो मावदों नामा?
दा नै बर्थमान ओरैनो दंथ'यो खामानि जेबो मावथ'वाखै
आतसा आ दसे सम नांगौमोन बिथांजों द- से सम रायलायनो सानदोंमोन आङो
औ दे रायज्लायनो हागोन मा खोथाला
आं माने आंनि टपिकआनो जाबाय जों बोरै दानि जुग- आवहाय बा दा जों बोरै रां आरजिनो हायो एबा जों बोरै फैसा खामायनो हायो बेफोरनि बेफोरनि खोथाखौ
अ हागोन नोंथां रायलायनो हागोन
औ
दा होमब आ नोंथांनिगावसे फोरमायगोरनो सै आरोना औ दा
बुंनो थाङोबाथ' रां आरजिनाया जोंहा दानि जुगाव गोबां सुबिदाखौ जों नुनो मोनो जोंनि जायगायावनो दा आं सेथियाव बुङोबा जों फरायनायजोंबो मोनो जा-जेनेबा जों फरायोबा दायो जोंहा साख्रि बाख्रि होसोनोबो गोबां सुबिदा- बो मोनदों जोंहा एगजाम सेक्जाम होनानै जोङो पास जानायखौ जों नुनो मोनो दा- नि जुगाव मानो होनबा जोंहा फरायनाय मानाय बिराद सुबिदा नुखौहाय सोलोंथाइ मोननो थाखाय बेयाव जों साख्रि होसोनो हायै बिदिजोंबो जों जानो हायो आरो खामायनो हायो दा ओमफ्राय बिदि गैयाब्लाबो जोंहा दङ गुबुन-गुबुन रोखोमनि गोबां दङ जेनेबा हमनानै ला जुदि नोंथाङा फरायाखैब्लाबो नोंसानावहाय बिदिनो हा- बो दङो नोंथाङा आबाद मावनानैबो जानो हागोन आबाद मावनायावबो जों बेलेग-बेलेग दं जेनेबा हमनानै ला ओ नोंथाङा खेथि मावनानैबो जानो हागोन जे बिदिनो मैगं थाइगं गायनानै जोङो बेफार बानिजो बिदि खालामनानै बा हमनानै ला नों- थांनाव हायानो बुरजा दङबा गोबाव माने बारा खस्थ' खालामनो गोसो गैया बिदिब्ला नोंथाङा बिदिनो बागानफोर गायनो हागोन जेनेबा हमनानै ला नाय अ गयनि जों बागान गायनो हायो अ नारिकल बा हमनानै ला जों साफात बागान गायनो हायो जों रबार दंफांफोरखौबो जों गायनानै जों बागान गायनानै जों बेजोंबो रां आरजिनो हायो माने बेफोरो गोबाव समसिम सोलियो आरो नाथाय जों फिथाइखौ मोननो थाखाय एसे नांगौ जेनेबा जों दायो गायोब्ला फास सय बोसोरसो लागोन आरो जों बिनि फिथाइखौ मोननो थाखाय दा जों हमनानै ला साफात गायोब्ला जों मासे मास जोङो रांखौ जों मोननो हागोन आरो गय नारिखल बिफोर- खौ जों गायोब्ला माने बोसोराव खेबसे बा खेबनै बिदियै जों मोननो हायो आरो गथायैनो जों बिदिबो माने बारा खस्थ' खालामालासिनो जों हायो माने हा हु थायोब्ला रां खामायनो थाखाय आरो जोंहा दङ दंनाया गुबुन-गुबुन रोखोमनि जेनेबा हमनानै ला सानाव बारा हा गैया हमनानै ला नोंथाङा मोनसे बिजनेस खेव- नोबो हायो नों न'आवनो थानानै जेनेबा हमनानै ला जों फार्मफोर खेवनो हायो दानि जुगावथ' जों गोबां जों फार्मफोर नुयोना हमनानै ला जोंहा आरो दायो जों जाय-
बोरमानिबो दा जों हमनानै ला जों ब्रयलारनि फार्म खेवगोन जों बयलारनि फार्म खेवोबा जों बेयावहाय जों बिनि दाउदै जे दावदै दैयो बेखौबो जों फाननानै रां आरजिनो हागोन बा हमनानै ला जों बेखौहाय फिसा खालामनानै फेदेरनानैबो जों फाननो हायो बा गोरलैयावनो जोङो फाननोबो हायो। ब्रयलारनियाव आरो ना ब्रयलार बा कयलार नै बिदियावहाय नाथाय जोंहा बेवहाय एसे आपदाल लानांगौ जायो खस्थ'बो जायो। खिन्थु खेबसे जुदि नोंथाङा बेखौहाय माने रोङोब्ला आरो बोरै फिसिनांगौ बा बोरै फेदेर नांगौ जों बेयावहाय बेयाव सोलिनानै थानो हायो आरो रां आरजिनो हायो न'फोरावनो थानानै जोङो बेफोर बिजनेसखौ जों खालामनो हायो। बयलारनियाव बिदि ओमफ्रायो दङ दंनाया दा बोरमानिखौ आं जों लासैयै मोनो नाथाय बेयावबो गथा फैसा दङ जेरै अमा बोरमा इसोर मोननायाव गथा फैसायाव जों नुनायखौ मोनो आरो नाथाय बेयाव जोंहा बारा खरसा थाङा बेफोरखौ जों मावोब्ला अमा बोरमायावहाय मानो होनबा जोंहा थ' अमा बा बोरमानि थाखाय थ' जों बोरमाखौथ' जों खानानैल' दोननांगौ बिनि थाखाय एसे एनै गांसो होनांगौ जायो आरो ओमफ्रायो अमानो जोङो बुङोब्ला जोंथ' अ'मानोे थास'फोरखौसो बांसिन होनाय जाखायो जों थास'खौ न'नि बारि बा गामिफ्रावनो जों हालाबायनानै रुनानै जों आदारखौ जों बेब'स्था होनो हायो बेफोरनि थाखाय बारा खरसा थाङा थाङा आरो मोननायाबो गथा फैसा मोनो दा बेफोरबो बारा गोरा नङा गोरलैयानो जास्ट माने जों बेमार आजार फोर जायोब्ला बेफोरखौ नायनो हानांगोन जोङो फोसाबनो हानांगोन औ दा आंथ' सानो आंनि बायदिबाथ' जों बेफोरावनो मावोबा जायगायावनो थानानै मावनो बिदिखौ जों खालामनो हायो बा जों द खानबो खेवनानै जों गामिफ्रावनो खाथिफ्रावनो अबेबा सेन्टार मोजां दङ'ब्ला जों बेफोरावहाय जों गुबुन गुबुन रोखोमनि जों दखान खेवनो हायो। नोंथाङा माबायदियावहाय फसायनाय मोनो हमनानै ला जोङो एसे रां रुफा जेनेबा बुरजायै जोङो दिपुजिड खालामनानै दखान खेवोब्ला जोङो हादवेर दखानफोर खेवोब्ला मोजां जायो माने
औ दा बिथाङा होननाय बायदिथ' आंनो जिबायदि माने मोजाङै बुजायहरबाय एबा खोन्थाबाय जोङो बोरै फैसा खामायनो हायो जों बोरै फैसा मोनदांनो हायो बेफोरनि सोमोन्दै दा आंबो फंनैसो बुंनो सानो आरो बेनि बे जों जेरै फैसा खामायनो हायो बेफोरनि सायाव जोङो बिथाङाथ' एसे सिगां बुंलांखाबाय जे जों लेखा फरायनानैबो जों फरायनानै गोरों गोरा जानानै जों फैसा खामायनो हायो। एबा जोङो आबादफोर मावनानैबो जों फैसा खामायनो हायो एबा जोङो बागान बा गय बागान बेफोरबायदि गायनानैबो जों खामायनो हायो आरो जोंनि जोंनि सायाव जों फैसा खामायनाया जोंना जोबनो थाङा जों खामानिखौ नागिरबानो मोनो जेरै जों हमना ला नोङो प्राइभेट प्राइभेट नोङो कम्पानिफ्रावबो हाबनानै थाहैनो हायो एबा जोङो इनिफ्रायबो मान मासै मास सेलारि एबा जोङो बेथनखौ मोनबाय थागोन आरो गुबुन गुबुन दङ जों जेरै आरो नों मोजां फरायनानै नों नोङो मास्टार मास्टार सा ख्रि एबा जोङो पुलिस अफिसार बा जों बायदि बायदि अफिसार जों जानानैबाबो फैसाखौ खामायनो हागोन बेखौनो माने जोंनि थाथाय गोरलैबो आरो ओ खस्थबो खालायनांगौ फैसा खामायनो थाखाय आरो जोङो ओ गावनि खुद बिजनेसफोरखौ मावनो हायो नोंनाव जे फैसा दं बेफोरखौ एसे ए मोजां खामानियाव लगायनानै एबा नोङो गावनि कुदनि दखान बा नोङो गावनि फेक्टरि बा माबा मि बिदिनो आबादफोर गायनानैबाबो नों फैसाखौ खामायनो हागोन आरो जोंनि सायावथ दा बहुद मर्दारन जुगावथ दाथ फैसा खामायनो थाखाय बारा माबा नंला गोरा नङा जोङो खामायनो साननानै थारगेट लाबानोसो जोङो हागोन आरो बेनि सायावनोथ जोङो दावउ अमा फिनानाबो लानो हायो होनखादों बिथाङा आरो जोङो आबाद जोंङो खामायनो हायो आरो जोंनाव माने खामानिनि थाखाय जोङो थांखिल थानांगौ जोङो मानो होनबा जोंनो दानि जुगाव नों फैसा गैया बा फैसा खामायनो हायाबा नों
औ
ओ भेलुयानो गैया जायो आरो नों दा जानो लोंनो थाखायबो खस्थ जायो ना फैसा थाबासो नों एसे टेनसनाबो खम जायो मानो होनोबा नों नांगौ खिनिखौ बायनो हायो एबा लानो हागोन बेफोरबायदि माने गोबां सुबिदा फैसानि थाखायबो आरो दानि समावथ फैसा नङाबा माने खामानियानो सलिला नों माबा मोनसे बुस स्थु बायनोबाबो दामफ्रानो गोसा जालांबाय बेनि मुइल फोरा बांलांजोबबाय दा बेनि थाखायनो जों खामायनाया जोंना बुहुत औ दानि जों खामानिनि थाखाय जोङो नाजानांगौ आरो जोङो खस्थ' खालायनानै जोङो साख्रि एबा जोङो फराय फरायनायफोरखौ मोजाङै मोजां खालामनानै बेफोरजोंनो जों नाजालाबाय नाजालांनांगौ आरो।
औ नंगौ। जेनेबा जों खस्थ गैयै खस्थ गैयै खामानि माव जेनबा जों फैनांगोन आरोना
औ औ दाथ बहुत सर्स दङ जोंनाव जों गावनि खुद बिजनेस खालामनो हायो। हमना लां मोननैसो खोथा बुंनो जे जोङो बोरै बिजनेस खालायनो हायो जोङो अबबाफोर दखान माने जोङो दखान लानानै बा नुनानै दोनगोन। बेयाव जोङो जों बायदिसिना माल बुस्थु जों गेलामालनि ओ नांगौ खिनिखौ जों लाखिगोन बा जोङो बेफोरखौनो फानगोन थाइसे थाइनै लाब जानानै। बेफोरनि थाखाय हायो गोरलै खामानि एबा जोङो जिरायनानै थानाय खामानिल बेफोर बारा खस्थ नङा आरो गोबां दं बेफोरबायदिनो नोङो हमना ला नोङो मालायफोरनिफायबो नोङो मैगं थाइगं बायसनानै बा टाउन सहराव फानहैनो हागोन बेयावबो नोङो थाइसे थाइनै लाब मोनजागोन आरो बेफोरबो बारा खस्थ नङा नाथाय मालाबा समाव खस्थ जायो मानो होनबा मैगं थाइगंफोराव नांसजोबा बिनि थाखायनो मान खस्थ होदों आरो खामायनोबो गोरलै आरो जोंनाव जोङो बेलेग जायगाफ्रावबो खामायनो हायो जेरै हमना ला नों बिदेसाव खामा मोनागोन होनबा बिसिनि मुल्य जों जि खामायो जोंनि जायगायाव मुल्यआ बांसिन जायो एबा जोङो फैसाखौ बांसिन मोननो हायो बेनि थाखाय मानसिफोरा बांसिन गारनानै खामायनो थाङो न बां बिदिनो बिमा बिफा गारथ गारनानै दांखामायनो आरो आरो दा बे सुबिदा आरो फरायनानै गावनि सकेल थायोबा नोंङो गावनो रोंखायोबा नोंङो गेरेजफोर खुलिनानै दोननो हागोन एबा नोङो गावनि खमथार दखान एबा नोंओ फराय फरायसालिफोरावबो फरायसाफोरखौ फोरोंनो हागोन बेेरावबो जों गोबां फैसा खामायनो हायो आरो जोंनाथ दा ज प्राइभेट स्कुलफोरावबो जों हाबनानै दा फैसा खायनो हायो जों गथ'फोरखौ टिउसन होनानैबाबो जों फैसा खामायनो हायो आं बेल नङा जोंना गोबां दं सुबिदाफोरा ला बिथाङा बे सुबिदाफोरनि आं जि सुबिदाफोर खोनथा बेनि सायाव माबा मोनसे बुंबावगोन नामा
दा नोंथाङा जेबायदि खोथा बुंदों सिगाङाव दा बिथ' जोंहा बुंनाय बायदि गोबां जोंओ खामायनायनि सुबिदाखौ जों नुनो मोनो जायगायावनो दा सासे मानसिया मा सिस्टेमै माने खामानिखौ मावनो बेबायदि दा नोंथाङा आंनि सिगाङाव फोरमायहरबाय जोबोद गोजोननाय मोनबाय आंङो
औ
समबो जानानै फैबाय
औ दे होमबा सावनो दोन्थलायनोसै औ